औ खोनादों मा खामदों?
दङ' नै ओरैनो जिरायनानै।
ए
औ नोंहालाय?
आंबो नै खथायाव जिरायनानै दं जाखांनानै।
जिराना दंना औ जानायाथ' जाखांबायमोन
ए आंबो जाखांबाय थास' आइथिंसो जोंना।
थासु-थास' आइथिं ओम
ओ दहाय साननि दालि दंमोन जायासै ओमफ्राय पापर भाजा।
बेदर गैया?
बेदरा सानावबो जा
आयै आहाबो पापर एवदोंमोन लाबफानो बावदों आं माबायाव प्लास्टिकआव सोनानै दोननानै।
ए
मावख'आव बावबोबाय दासो नों होननानसो दा सो नों होननानै गोसोआव फैबाय आं।
बावलै आंथ' नोगगोर बावग्रा जाबाय दा आङो गारिनि आंनि गारिनि साबि खौनो जि दोननानै नागिरखांबाय आं दाख्लै। दुइ कन्टासो नागिरदों आं दाख्लै।
हादहाय आंबोथ' सु साबिखौ माबादों बावनानै ओंखाम संग्रियाव दं ओमफाय माबायाबो रां दोंनग्रायाबो।
ए
बेबो ज' दं दहाय नागिरनानैसो ओंखाम संग्रायाव नागिरनानैसो लानानै फैबाय आं।
बिराद बाव्रा जाबाय ने।
बावो होमबायसिनो सानफ्रां माबा मा बि सानला बायबानो इदिनो बावो। साननाया मोननै मोनथाम मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सानबानो बिदिनोबावो
उम आंनाबा साननाया दासो एसे खमायलांसिगोन लासैनो खामानिनि बारा सा-साननाय जायोना एयावनो उम गैथ'ला उम हो ओंखायनो गाबोन थाथ' थाथ'नोसै गाबोननिफ्राय थाङा थांनायालाय।
फुङाव दसेब जेराव थांथ'वाब फुङाव आं हजोंनो मावख'आव थांगोन थांनाया ओरैनो मोनसे उम टर्स लाइट बेखौ लायनांगौ।
उम
दाम खमावनो होगोन नालाय नैजौ नैजौआवनो होनो नागिरदों। जिथाम जि-जिथामजौनिखौ ओ।
जिथामजौनिखौ?
नैजौ नैजौआवनो ओम।
उम मोजां जागोन ना होनबा?
उम खमाव होगोन आरो जोंनो।
खमाव होगोन आरो?
उम
लायना दोनफैदोना नांखागौना।
औ सान्दुंजों सार्स होजायो सान्दुंजोंनो होजायो।
दैै
उम फिसा फिसा माबा मोनफागोन आरो फ्लेट।
उम
दंखायो आं नायजोब खानाय जोंनो बोख्लायदों नालाय दहाय।
औ उम
बेखौ लायनांगौ।
उम
लायनोसै ओमफाय फैनोसै।
अखा हाथ'नाय नोंलाखोमालै। ना हागोनसो नामा फुं फुङाव आद दाद दा सान्दिथ' मा होननो फुं फुङावसो हागासिनो अखाया।
उम बे सोरां सोरांसियाव हायोना उम।
बा ओंखारलांनाय समाव उम साम-सामफ्रामबो सिजालांगासिनो अखा हानाय समाव।
मानथो नोंलाय गस
अखानि अखा अखानि गस्लाखौ बायना लान
नैजौ बाजिल' लायो बायनानै लाबानो जायो।
माब-माबाबाय थायो।
जोंनि माबायाव मोनो बाजारावनो बेयावनो।
दखानाव नङा जे होनबायस नि जेब्ला अखा हायो अब्लासो गोसो खाङो। ओय जेब्ला अखा हाया अब्ला बावना थायो।
बेखौ एकदम माबायाव सोना दोनखाजोबनांगौ। बाक्सुआव उम गारिनि माबायाव बाक्सुआव। आंथ' जेेराव थाङो जलंगायाव सोनानै लांखायो सान्दुं गोस साबाबो सान्दुं गैयाबाबो लाना थांखायो।
औ नांगौ दा दा दैज्लां बोथोराव नांखाथारगौ।
उम
बायनोसै आङो बायगोन अखा हाबाल' गोसोखांफ्लांओ। अखा हायाबाथाय ओमफ्राय नांला सान्दुं दुंबाथाय। नांगौबालाय गोसो जे जेब्ला नांगौ अब्लासो गोसोखाङो।
उम अ उदैआ बोरैबा जागासिनोलै आंहा मैया दाख्लैनिफ्राय। मा जादोंथाया ओरै फारसे आक्सिसाइदजों उदैथ नङा आगसि साइदजों बिखा साइदआव ओरै हां लाबा एसे थाबथा थाब था मोनो साद्रायाखै ओमफ्राय मैया एकदम ओ ओ फुं फुंनि ओमफ्रायनो मैया फुङाव सिखारबानो बोरैबा मोनबाय थाबाय ओमफ्राय सानसे बिदिनो। ओमफ्राय आङो मैयाबो ओंखाम जाखांनानै मोनायाव हान्थु खरायनानै हां गोलाव लालाय हगारलाय खालामनानै एसे माबाबानानै ऐसे से मोजां मोनबाय दिनै एसे मोजां
माबालै दैखौबो मोजां लोंनांगौलै दै दै औ बे दै खम जाबाबो जायो आं अनेख थाल मोनबाय आङो गोबां थाल मोनबाय आं।
उम देहाखौ एसे थाल लानांसिगोनलै मोजाङै।
देहाखौथाल लायाबा लासै लासैनो मा बिदिनो जाालांलै गाज्रि जालांनाया नि जग जनायफ्रा थाल लाथार नांगौ देहाखौ उम जानाय लोंनाय। बेफोरखौ थाल लाथारनांगौ बांसिन माबायानो बेमारा नो मा होनोमोनलाय? दैनि दैजों जायो जानाय आदारजों जायो।
जोंनो नांगौसिबां दैखौनो जों लोंनाय जायाना नों खामानि मावबाबो नों दैखौनो लोङो लोङा जोङो ओमफ्राय नोङो टाइम टाइम दैखौ खेबसे बुरजा लोङा लोंनाङा एसे एसे क्रद क्रद लोंबाय थानांगौ जाहैदों बुरजा
न मालाय गिदिर गिदिर माबाफ्रा मा होनोमोनलाय मानसिफोरा दै लाफाबाय थाखाना ब माबायाव दै लाग्रायाव लाफाफाय थाखायो मालाय।
उम लाखायोब्रा मालाय गाससि
थाखाय मालाय गांबाबो गाङाबाबो एसे एसे ग्रद ग्रद लोंबाय थायो।
दैखौ लादावबा लोंफ्लांबाय थाखायो आरामसे जेबो नङा।
माने नांखागौना लोंखानांगौ नालाय।
उम
गेर
लोंनांगौ लोंनाया जोंहा लोंनायानो जाथारा नालाय।
उम
उम
दै लोंखानांगौ दैखौ बुरजा लोंनांगौ गैयाबाबो बुरजा लोंनांगौ दैखौ सानसेयाव।
उम सारि लिटार ब्रै लिटार गाहाम लोंनांगौनो?
उम जोंनि देहाखौ जों जोंनि मानसिफोरा बांद्राय थाल लाया माने जोथोन लाया।
आदोरलायाना।
आदर आदर खालामा बे आरो। दस्रा दस्रा जायगाफोर दस्रा देहानि थाखा फैसा माबा खालामो
उम
जोथोन लायो मालाय आद आदद खालामो जोंहासो बे जोंनि देहाखौ होद जायो बिदिनो जालाबायो जोंना बिदिनो जायो आरोना जाबानो जायो बिसिबां बेसेबां समाव बेसेबां मा जानांगौ बेसेबां मा लोंनांगौ बेखौ जों थाल लायाना।
ओमआरो जोंनि मानसियानो जों बेफोरखौ हिसाब लानानै जाग्रा नङाना। नोङो जि मोनो बेखौनो जायो। जि समाव मोनो बेखौनो लोंनोसै एखमबा गोथाव बुस्थुखौ मोनोबा जि जासै सोनोसै सानसेयावनो जि बुरजा जालाबायनोसै। एबा एखमबा गैयाब्लााथथाय गैया नों नों संख्रि बानलु आगलु बाथोनबो बिदि होननायाव खालामनोसै बेयावनो जोंना माखासे माने जोंनि देहानि नांगौ मुवाया मिलाया आरो जोंनि देहायाव जि नांगौ बुस्थु जायो। बिनो एखमबा थैया बारा जानोसै एखमबा थैया खम जानोसै बिदियावनो
मा साननानै नाय नोङो जोङो बेदर जायो बेदरखौ जोङो खुरैसेनि बारा मोनबाबो जाजोबो। होमबा साननानै नायदो नों समाव जोङो एखमबा ओम खम जाबाय एखमबा बारा जाबाय एखमबा ओरैबायदि जायो होनबा सानना नायदो जोंना जानायनि फुरा सिमायानो गैया माने।
सिमा थानांगौब्रा ओम
माने जानायनि सिमा थानांगौ जाय बेदरखौ जानांगौ जानाया ओमफ्राय सानफ्रामबो जाबाय थायोबाबो नोङो दरसे दरनैल' बिदिल' जानांगौ माने जोंना जोंना सानफ्रामबो मोनबा सानफ्रामबो खुरैसे जागोन प्लेट माबा मोनबा खुरैसे मोनबा फ्लेटसे जागोन बेबायदि जोंना।
आरो आजिखालिथ' माजों साजों मानि बेदर जाग्रा जाजोबबाय बेदर जायो दाउदै जायो।
उम
नों मा होनबावनो
बेनो आरो एदलिस जों जोंनि देहाखौ जों बांद्राय जोथोन लाया नालाय ओखायनो जोंनि जोरनायाबो जिउआबो जोंना माने गुसुं जायो आरोना। हा मा बेसेबां बोसोरसो जेरो। साननानै नाय नोङो मा होनोमोनलाय ब्रैजि बाजि द'जियावनो बोरायहैखायो।
हा गोजौसिनथाराव होनोबा ब्रैजिबा बाजिसिमावनो नोङो बोराय नुहैबाय। आरो जोबथारोबा दजिसिम जिरो दानि जुगाव।
आरो मावनानै जाखुबग्रा लोंखुबग्राबाथ'
गैलासै बेयो थाब बोरायबाय। ब्रैजिआवनो बोरायबाय ब्रैजि बोसोरावनो ओम।
ओम आरो जों गोदोनि मानसिफोरखौनो नायदो नोङो बेसेबां गोबाव गोबाव गोबाव जोरो जौसे गाहाम जौसे जौसे माहोनोमोनलाय
जौसे से जौसे नै जौसे जि गाहाम थाङोमोन। दाथ' होननो सोर द'जि
मा द'जि फ-ओम- द'जि बाजियावनो माबा जायो
थैला जोबनोसै आरो जानानै बे मे गंङाव बिराद रासायनिक बुस्थु माखासे होलाबायोना बिदिनो जालाबायनानै बावनो बारा जानोसै नैबे आरो जोंना दा जौ लोंनायावनो बांसिन मानसिफ्रा नस्थ' खालामना लायो। गावनि जिउखौ मुं मोनथिखानानैनो ओरै जायो बे आं बे जौखौ लोंनानै जे आंहा देहा सिङाव मा मा नस्थ' जागोन बेखौ मोनथिखासेयाव बो सानफ्रामबो फुंनिफ्राय सान सुनिफ्राय मोनानिफ्राय लोंबाय थाबाय बिदिनो जायो नै दाख्लैसो साननै सानथामसो सिगां जोंनि गामिनि खाथिनियालाय जोंनि आब'खौ मोनलांनाया जोंनि आब' जानाया बे गैलालायना एथथ' बैसो सोआनो जायाखै ब्रै थामजिदाइन थामजि जिबा थामजिद' बोसोरसोल' जादों बेथ'
औ
बिनो बिदिबा होमबा नायदो नों
जौ जोंनो माखासे मानसिफोरा गाव गावनि देहाखौ गाज्रि खालामनानै लाजोब्बाय जाय जाय बेसादा गाज्रि होननानै मोनथिखायो बे बेसादखौसो लोंसिननानै
जासिनो लोंसिनो गारजि मुवाखौसो जोंङो गासिबो माने साखिनायो होननाया बेखौ दा खालामहोमबा बेखौ खालाम नायनो होननानै खालामनायो आरो
जायखौ जों मिनथिखायो बे बेसादा ओरैबायदि गाज्रि बेखौ लोंबा देहाया गाज्रि जायो होननानै मिथिखायो जों थेवबो जों जायो नंङा होमबा?
उम बे जाहैबाय मानसिनि हुदा
मानसिनि हुदा जायो
उमह दे होमबालाय आदै ना? आ औ औ लाखिथ'नोसै दे उम